औ नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
देलात बुंलाय नोंथां
ए नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दालाय?
नै आं दासो ओंखाम जाखांनै बेलासि औ सानजौफुनि ओंखाम जाखांनै आं दासो जिरनानै दं आरोखि। आराम
अ मा खि जाखांखोमोन नोंथाङालाय?
जोंहा ओंख्रिया सबायाइजों साम' जोंसोमोन आरो खि
अ गोथाव गोथाव जाथारो होमबा नोंथांमोनहा।
औ जानांगौ जायो सम सम नोंथां।
औ
औ
ओ नोंथाङा कल खालामनायनि जाहोना माबाफोर आयदा लानानै फैदोंमोन नामा रायज्लायनो
अ अ औ औ नोंथां औ आंना फल खालामनायानो जागोन जादों जे मा ओम होनो बेखौ आं मोनसे नोंथांङा जुदि माबाफोर सल'फोर बा रोंनाय नोंथांनि रोंगौथि सल'फोर माखासे बा नोंथाङा मोन मोनसे सल'फोर सावरायनो हागोन नामाबा नोंथांङा? खोन्थानो हागोन नामा आंनो सल' जे आं गोदोनि सल'फोरखौ खोनानो जोबोद मोजां मोनो आरोखि जे नोंथाङा सल' रोङोब्ला गोदै नोंथाङा जुदि खोन्थानो गोसोब्ला खोन्थानो हागोन आरोखि आं जोबोर खोनानो मोजां मोनो माने। बेफोरबायदि सल'फोरखौहाय।
औ औ औ सल'आथ' रोङो रोंनायालाय नोंथां।
औ
औ नोंथाङा खोनासङोब्ला आंङो गोदोनि आबौनिफ्राय खोनाबोनाय सल'खौ खोन्थानोसै आरो आब'आ ससे खोन्थादोंमोन आदोथ' मबाइल गैया नालाय आंबो मबाइल गैयि जुगनिफ्राय देरबोनाय आरो बिदिनो क्लास नाइन टेनसिम देरबोनाय आरो ओंखायनो गोदो समावहाय बाथिजोंबो जोंङो थाबोनो मोन्दों आरो लाइन गैयि समावहाय। बे समावहाय आबौ आ एसे एनै बिदिनो उन्दुलांगौबा सल' खोन्थायोमोन आरो मालाबा दा बे सल'खौनो आं नोंथांनो एसे खोन्थानोसै आरो नोंथाङा मा रोंगौथि मोनो मा रै मोनो उनावहाय आं खोन्थाखांनायनि उनाव फोरमायब्लानो जाबाय। होमबा आंङो दायो मैदेर फिसानि रंजानाय सल'खौ खोन्थानो नागिरदों आरो ओइ नोंथां मैदेर फिसानि रंजानाय सानसेखालि मासे मैदेर फिसाया दैयाव दुगैनो थांदोंमोन आरो दै औ लामायाव बियो गंसे फिथाइ सामथायनि गला नुबाय औ मैदेरा दुगैनो थांदोंमोन आरो दैमायाव ओमफ्राय बियो लामायावहाय फिथाइ सामथाय दखान होग्रा दखानखौ नुबाय आरो औ। गलायाव आपेल
उम
संख्रि नारें
औ
खमला बिदिनो बायदिसिना फिथाइ सामथाय साजायना दोननाय नुहैबाय आरो दखानावहाय मैदेरा।
औ औ
औ बेयाव बिदांसे थालिरबो आलायना दोनदोंमोन। उम दखानाव आरो। मैदेर फिसाया बिनि सुन्दायजों थालिरखौ खानो नाजाबाय।
औ
बे समावनो गलादारा गेदेर लावथि गंसेजों बिनि बि खुंआव बुना होबाय आरो दुब होनलायनाय बुबाय आरो मैदेरखौ गावनि थालिरखौ जाबाय नाल लाय दखाननिखौ मैदेरा उम दखान मालिकआ थाम होनलायनाय बुहैबाय आरो। उम दा बुहैबाय नालाय उम ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिनि उनाव बियो दैसा फारसे थांनायसै दैयाव सहैना सहैना नाथाय बैखालि बियो दुगै-दुगै-दुगैयासै। मैदेरा बुजाबाय नालाय दोर दोर खारलांबाय दुगैनो थांदोंमोन दै सायाव दाना बुजाबाय नालाय दुगैनो गोसो जायासै आरो ओइदिनखालि बियो दैयाव थांबाबो।
साजाबाय एसे।
औ साजाबायदां दुब होनलायना
औ ना औ
आरोबाव गलायाव थांनायसै आरो थांफिनबावबाय आरो बियो दै नेक्स्ट दे उम बे खेबाव मैदेर फिसाया मा खालामबाय मिथिगौना? नेक्स्ट दे थांफिनना मा खालामदों मिथिगौ ना नोंथाङा? मोनथिया औ औ बियो गावनि सुन्दायाव सोना लांबाय दैजों गलादारखौ। थुखैहैनायसै दैसानिफ्राय मैदेरा दै बरथि बुं लांबाय आरो सुन्दायावहाय ओमफ्राय दाना दखान मालिकखौ गलादारखौ दैजोंहाय फ्राव सारहैनानै थुखैजोबबायनो औ। बुनदिसो नालाय उम औ बिदिनो बदला लाफिनबाय आरो बियो इमान आराम जानो थांदोंमोन नालाय आरो मैदेराथ' जुनार जायो नालाय दखान ना मा बे मिथिला जायखिया दखानाव फिथायाइ नुबाय नालाय जाहैदोंमोन आरो। उम दा बेखौनो गलादाराबो बुना हरबाय नालाय। रागा जोंनानै मैदेरा दुगैया लासिनो दै सोना लाबोनानै मा दखान मालिकखौ थाम होनलायनाय बुहैबाय दखान मालिखौ दैजों सार फ्राव हैजोबबाय आरो।
ओ
उम स नोंथाङा बे सल'खौ खोनानानै माबोरै मोनदों? आरो मा मिथिखो एसे फोरमायना होदो सल'आथ' बिसिमल'मोन आरो ससेल' खोन्थादोमोनलै आबौआ। गोलाव खोन्थायासैना बिनिफ्राय मा होननांगौ आंबो मिथिला बिसिमल' खोनथाबाय नालाय बिसिमल' रोंबाय आंबो।
औ नोंथांनि बे सल'खौ ससेल'ब्लाबो जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथां। माने गोदोनि सल' होनोब्ला आङो जोबोद गोजोननाय मोनो। माने देहा देहा मोदोमानो सुग्लाय जोबलायो आरोखि सल' होनोब्ला आंनिया।
ओम।
औ जोबोद मोजां मोनोना आङो दाबो बिदि सोरबा सोरबा सल' खोन्थायो खोन्थाब्ला बिदिनो जोबोद गोजोननाय मोनो। नोंथांनिफ्रायबो नैबे सल'खौ खोनानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरोखि। आरो बिदिनो नोंथांनि बे सल'जोंहाय जे मैदेर मासेया जे बे दखानाव थांनायाव जे बिथां गोबां उखैनायजों बियो थालिर थालिर दाला बा माबाखौहाय नै बेखौहाय बुनाय माबा जानो गिरदोंमोन आरोखि नै बेखौ जानायाव बेयो थाम बुना होबायबा माबाया बेयावनो बियो जोंबाय बे एसे गोबां साजाबाय दां बिखुंफोरा ओम
ओम थायो थायो नोगोर थायो मानसिनावथ' खिबोबानो खावो बिसोरो
औ। जों बेखायनो जानला माला बुजाया आरोखि गोबां जखम जायो जों जुनार होननानै जाहाथा बिदि बुजालाबाया आरोखि जे बिस्राबोथ' जिउ दङ ना थांना थानो थाखाय। जे जोंहा ओ अबं जोंहा अबं गस गसाया होदों नालाय बिसोरनोबो जिउ थांना थानो थाखाय
ओम ओम।
औ माने बे फिथाइखौहाय बिसोरनोबोथ' मोनो हाग्राफ्रावहाय बेखायनो बेखौथ' बिसोर मि मिथिया ना जुनादा बेखौ जेन फानदों होननानै नङा होनब्ला? औ फान्दों होनना मिथिया नालाय बेखायनो जोंबो जानला मोनला बुजाया आरोखि जुनादसो नालाय बिसोरो साननो हनो हानाय गियान गैया बे मानसियासो माने जुनादआ साबसिन होन दखानदारनिफ्राय जुनादासो साबसिन बोरैबा जों मानसि जानानै बे मानसि जालायलायनानै बे जुनारखौहाय बे साननांगौना मानो बुलाबायनांगौ? औ मानो बुलाबायनांगौ जाखो बेहाथ' उखैनायजों गोबां जुनाद हिसाबै बेखौ जों बेथ' साननो साननो हनो हानाय बुद्धि गियान गैयाना बेहा फानदोंना मादों दखानावबा
औ।
औ आरो बिदिनो जों बुजालाबाया जाहाथा बुस्थुफोरखौ बिदिनो जों जेनेबा थाइसेसो हरबाबो जायोमोन आरोखि दालायसेखौ हरजोबाबो जे जों हरनांगौ आरो थायसेसे माब लासि नालाय बेथ' बेबो जेबो मोनथि या। ओंखायनो जों बेफोरबायदि जुनारखौ जाहाथा बुजालाबाया आरो गोबां जखम जायो। बिखुङाव खम गा-गाज्रि बुजादों बे थेम होनलायदोंबा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ। खोब खोब जखम जादों बे मैदेरबालाय माददि जाखो गिदिरबालाय इम जालायनाया आरो दैमायावहाय ओइदिन खालि दिगैयासैबो मैदेरा
उम-
मैदेर नुगैयाासै बाबलाय बे साजाबायबा औ- दैयावब्ला औ- ज्रेम ज्रेम मोनोना औ- औ- आरो बे सुन्दियावहाय खै लिटारसो दै सोदोहाय गोबां दै सोखादों दे बे साला सुवादखौ दखानदारिखौ अननानै बेयाव बिदिनो बे दै सोना लाबाय बे- उम- थुम थुमनो साफा बेखौ माने हिन्दीयाव मोनसे डाइलग दं आरोखि जेसे खारनि बेसे बारनि होनलायनाय औ- बिदि खालामबाय आरोखि
औ- औ
बिदि आरोखि नि सल'निफ्राय बेफोरखौ जों आं बुजिनो मोनदों आरोखि दखानदारियाबो साफा बे दुगैनो मोननानै बिथाङा दुगैयाबो बारा गोबाव जाखियाखै दां माने गोबाव जाबायमोनदां दुगैयि आबो अबङआ बेखायनो बेखौ थुखैबाय मैदेरनि दारै औ- ओंखायनोनि सल'निफ्राय्रा बेफोरखौ आङो फिजिनो मोनो आरोखि नोंथांनि बे सल'खौ खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां औ-
औ-
नों- नोंथाङा मा बुंनो सानो आरो
ओम- नोंथां बुंनाय बादिनो नोंथाङा जेखौ हमदांनो हादों बे सल'निफ्राय बेफोर
औ-
जोबोद गोनांथि आरो बेफोरनि फिसा फिसा गुसुं गुसुं सल'ब्लाबो जोङो बिदिनो हमलांनो हानांगौ एबा सल'फोरनिफ्रायबो गोबां रोंगौथि मोनो आरो बे रोंगौथिखौ जोङो गावसोर फरायनानैल' जाया एबा खोनासंनानैल' जाया जाय सल'खौ जों खोनाबाय एबा मिथिबाय बुजिबाय बिनिफ्राय हमनानै जोङो रोंगौथि आरो गावनि आयदायाव बाहायनो हानाय बायदि जोङो बेफोर सल'फोरनिफ्रायनो फिसा फिसाब्लाबो एसे एसेब्लाबो जोंनि गुनि गियाननि जानाय आरो रोंगौथिखौ सल'फोरनिफ्राय एबा खन्थाइफोरनिफ्राय जोङो मोनथिनानै देरगालांनायाव जोबोद मा होनो मदद खालामो आरो जोङो। बेफोरबायदिनो गुसुंब्लाबो सोर सैब्लाबो ओंखायनो सल'फोरखौ खोनासंनांगौ अ फोर फरायनायनानैल' आरो खोनासंनल' जाया जाय सल'आव मा फोरमायदों बेफोरखौ जोङो हमदांनो हानाय गोहोबो थानांगोन बुजिनांगोन औ बुजिना लानाया गाहाम जेरै बे सल'आवथ' मैदेरा मिथियामोन जाहैदों नोंथांजोंनो बायदि नोंगौ बे थारैनो
औ औ
मासे मैदेराथ' दखाननि ना मानि फानदोंना मादों मिथियाना औ बेखायनो बेयो जानो थांदोंमोन आरो नाय गलादाराथ' हरासै बुनानै हरबाय नालाय औ नोंथाङा बुंनाय बायदि जेसेखरनि एसे बोरनि बिदि जाबाय आरो बे सल'नि गेजेरजों नोंबो गाज्रि मावब्ला नों गाज्रि फिथायखौ मोनगोन मोजां मावब्ला मोजां फिथाइ मोनगोन बेफोरबायदि जाबाय आरो गलादारा एदिनखालि मैदेरनो एसे हरबा मोनसे मोननैसो थालिरहरबा मोजां जाबायमोन आरो होमबाना बेबो दैजों सारफावफिनजालामोन दा रागा जोंजाबाय मैदेरजों दैजों थुखैस्रा जाबावबाय आरो थ होमबा नों थाङा सल'खौ खोनानानै मोजां मोनबाय जानो हागौ जोंहा समाबो जाबाय एसेयावनो दोन्थ'नोसै।
औ नोंथांनिफ्राय बे सल'खौ खोनानो मोननानै दे अब्ला नोंथां। जोंनि इयनाव रायज्लायबावनोसै बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ
औ दे नोंथां।